हेलौ हेलौ।
अ
नोंथांना
औ आं।
मा खामदों नोंथाङा?
आं दं ओरैनो।
अ ओंखाम जाबायना सानसुनि?
औ जाखांबाय दे।
अ दे नोंथाङा दा आयदानि सायाव राय ज्लायनोसै जोङो।
उम मा मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथाङा?
ओम बे आयदायानो जाहैबाय काति गासानि
अ रायलाय जागोन।
अ जागायसैना नोंथां?
दे जागायदो।
अ ओम काति गासा होनोब्ला बर'फोरा बैसागुखौ मोनथाम रोखो खोमै फालिनाय जायो।
मोनथाम रोखोमनि दे
जाहैबाय खाति गासा मागो बैसागु रंजालि बैसागु काति बैसागुखौ ओ होनोब्ला काति मास समाव जोंना माइ गोरलै ओंखारबोयो
माइ गोरलै ओंखारबोयो
उम थाइगिरनि गांखं एबा ओ आलारि बाथि लानानै जों जोंनि माइनि फोथाराव जों साथि सावनाय जायो उम साथि उम सा थि सावनाय जायो आरो माइ ओम माइस ओम माइसा माइआ माइ गोथै ओंखारनायनि थाखाय
औ
सावनाय जायो आरोना
माइ गोरलै ओंखारनायनि थाखाय
ओं थाखाय ओ सा थि सावनाय जायो आरो
औ
बे साथि सावनाय सावहैनाय जायगायाव एबा ओ फोथाराव जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो मोनसे सल खननाय जायो आरोना
अ मा सल' खनो ओरैनो
ओ बे सल'आनो ओ जाबाय हुर सखा हुर जोंहानि माइखो जानाङा इदि खन्थाइ दंमोन आरो ना
औ औ
बिथाङा खोनाबायना इ स
खोनादों आं खोनादों
अ ओ बेनि थाखायनो आरो ना जोङो खाति गासाखौ सावनाय जायो आरो फालिनाय जायो माइ गोरलै खारनो थाखाय
बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो
ओं
बे नेमखौ फालियो नामा?
ओं ओं फालियो
औ
बिथांनि सायाव मोनसे कुइसन सोंनोसै आङो
दे सों
ओ जेनबा ओ जोङो खाति गासाखौ मादि समाव फालियो?
काथि गासाखौ
औ। मा दानाव जोङो फालिनाय जायोमोन?
मा दानाव कति कति दानावनो जोङो काति गासाखौहाय फालिनाय जायो। काति दान। काति मासाव।
अ ओ नोंथाङा मा होनो काति गासाखौ इदिनो सावनो थांफेरबायना? दुब्लियाव।
औ आं सावफेरबाय काति गासाखौ।
औ मादि सावो फोरमायनो हागोन ना।
अ हागोन, मानो मानो होनोब्ला जों कति गासा जेब्ला जोङो दुब्लियाव थाङो। जों काति गास खो साव। बोलायो जों अब्ला दुब्लियाव। जेनेबा जोङो बुद लाङो। बिदिनो। फाथै जरा गय जरा। आरो बिदिनो फिथाइ सामथायाइ। इदिनो। नारें जुम्रा बुत प्रसाद लांनानै जोङो।
उम।
फोथारावहाय काति गासाखो सावहैयो।
उम। ओम।
नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावनो?
औ ओ जेनबा जोंनि बाथौआवबो थुगिफोर सावनाय जायो।
औ।
आरो लामा लामाफोरावबो इदिनो जोङो, लामाफोराव इदिनो जोङो साथि सावो आरो इदिनो, ओ औवा दान- फिसा फिसा औवा दाननानै जोङो। साथि इदिनो ओ, थाइगिरनि एबा इदिनो आलारि बाथि लानानै जोङो लामायाव सावनाय जायो आरोना। आथि ओं लामायाव।
अ। नोंथाङा आरो, जिगाबजों, गय बिफांफोरखौ, मानि थाखाय खानाय जायो फोरमायनो हागोन ना?
अ, ओ। जिगा खौ जोङो। नो दंफांफोराव खानाय जायो मानो होनब्ला बे ओ फिथाइफोरा बुरायै थाइथों होननानै खानाय जायो आरोना जिगाबखौ।
उम।
माने फिथाइफोरा बुरजायै थायथों होननानै, खाना दोननाय जायो।
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायदो खाथि गासानि बारे।
काथिनि गासाफोरनि बारै बुंनो थाङोब्ला काति गासायाव जों बिदिनो
औ
साथि सावो
औ नंगौ।
आरो लामा सामायायाव थानाय गय दंफां बा नालेंखर दंफांफोराव जोंङो जिगाबजों गय दंफांफोरखौ खानानै लाखियो। मानो होनो ब्ला बे दंफांनिफोरनि फिथाइ दंफांफोरा जाहाथे फिथाइफोरा मोजाङै बुरजा थाइथो
ओं
बिफोर बायदि साननानै खायो आरो
ओं ओ गोदोनि समाव आरोना नोंथां? गोदोनि समाव जोंनि आ बै आबौफोरा मोना बोरैैयै खाथि गासाखौ फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
उम्म गोदोनि दिनाव आबै आबौमोना काथि गासाखो बेफोरबादियैनो साथि सावो बा न'नि बाथौआवहाय साथि लगायो।
ओं
फुजा होयो फुजा होखांनायनि उनाव लामा सामाया लामायाव न'नि लामायाव हायबो साथि होयो बेनि उनावहाय जोंङो फोथाराव लाङो जाहाथे माइ माइफोरा माइ बि दांफोरा
औ
मोजाङै मोजां जाथो बा माइनाव लोखिया बारायथो इदि साननानै जोंङो साथिखौ हैयो गोदो गोदायनि आबै आबौ हो-होननाय बादिबा।
औ
बिसिनि नेम बादियैनो जों दा बे नेमखौहाय फालिबोयो फालिबोबाय थायो मोनदों आरो फालिबोबाय थानो जों मोनदों।
औ दासिमबो फालिबोनाय जायो
दासिमबो फालिबोनाय मोनदों
अ ओ गोदोनि आबै आबौआ मा मेथाइ खनोमोन?
गोदोनि आबै आबौआ बहुद मेथाइ खनबोदों बिनिनो मोनसे
मेथाइ
मेथाइ
ओ गोदोनि इदिनो आबै आबौ मोना जोंनिया ओ हुर सखा हुर होननायनि
अ अ
खननाय जायोमोन आरोना
खनबोयोमोन।
ओं दासिमबो इदिनो बांसिनानो खना दिसुन खायफाया खनो इदिनो
जुगाव बेफोरबायदि खननायखौ नुनो मोना।
औ
आगोलनि आबै आबौमोना बेफोरबादि मेथाइखौ खनबोनानै जोंनो दिन्थिबोदोंमोन
ओं
नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरखौ खोना
औ ओ थाइगिरनि अनगा आरो बेलेग बेलेग रोखोमनि इदिनो ओ जेरै मैदुफुल फिथाइनि गांखंजोंबो साथि सावनाय जायोमोन आरोना बिथाङा मिथिगोना?
औ औ
आरो ओ थालिरनि गांखंजोंबो सावनाय जायो।
थालिरनि गांखंजों
औ
गांफंजोंबो सावनाय जायो साथि।
औ बिथाङा नुफेरदों ना?
आं बेफोरबायदि नुफेराखै।
औ बिदिनो जोंनिखि बिदिनो ओ मैदुफुलनि आरो ओम थालिरनि गावखौ ज बिदिनो साथि सावनाय जायो आरोना साथि सावो आरो
औ
नोंसोर नोंथांमोनखि मादि सावनाय जायो?
जोंनिखि बांसिनानो बेफोरबादि थालिरनि गांखंजोंहाय साथि सावनाय जायो?
औ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय ना।
अ दे होमबा नोंथां।